हेलौ हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां? हेल'
औ खोनादों। हेलौ
हेल'
औ
औ खोनादों
ओ मा खालामदो?
दङ
हेलौ अ
औ
नोंथांनि रायलायनायखौ एसे बोरैबा खोनादों नोंथांनि रायलायनाय एसे बोरैबा खोनादों।
नेट नाङाखै नामा? हा
हेलौ
औ नोंथांनि रायलायनायखौ मोजां खोनाफैयाखै। नेट नाङाखैना?
उहो नाङाखै नोंथां। एसे गम दं
औ ओंखायथ' मोजां खोनायाखै नांथानाय बायदि खोनादों।
हा
मा होनदो हेलौ
औ
नोंथां
औ बुं
हेल' मानि सायाव रायज्लायनो नोंथाङा आ दा?
औ खोनादों। बैसागुनि सोमोन्दैखौ नोंथाङा एसे फोरमाय बैसागुनि सोमोन्दैखौ नोंथाङा एसे फोरमायना हो।
अ बैसागुथ' जों जेनेबा सैथ्र दाननि जोबथा खालारावसो जों खुंनाय जायोना बैसागुखौहाय। हेलौ अ' बैसागो जेब्ला जोङो
बेवहाय जेब्ला जों मोसौ जेब्ला एक थारिख बैसागोनि एक थारिक खालि जेब्ला मोसौखौ थुखैनो
बिदिनो थुखैनो थुखैनो थाखाय जोङो सानसे सिङावनो जों बारै जेनेबा लाव फानथाव बेफोरखौ जगार खालामनानै लानाय जायो।
औ
हेलौ बिदिनो जोंनो औ जेब्ला बे बेखौ बिनि थाखाय जों नाव हान दं बेखौबो जों लानानै आरो बे जों मोसुमि जायोबा बेवहाय जोङो हांगारफोर ना बेवहाय जोङो
नानै माने बेवहायनाय जायो आरो मोसौ मोसौनियाव आरो आरो बेवहाय नोंथां बेवहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाव जा बान्थाव जा बेफोर जोङो खनखायो बे मैगं आरो बेहायनो जोङो जाहाथे मोसौआबो जेनेबा बेमार आजार जायाथों होनानै बि आरो आरो बे दिनखालिनो ओ मोसौ मोसौनो माने बेदिनखालि बिदिनो माने दुरूंखौ
औ
आरो मोसौखौ जोङो थुखैनो थाखायथ' जोङो जेनेबा दैमाफोराव आजिखालि थ' लांला बारा बेनिखायनो जेनेबा फुख्रिनि आरो बे खाथि खालानि दैफोरावनो जेनेबा अखा हाबोला दै जायोना बे दुब्लिफोरावहाय बेयावनो माने थुगैनाय जायो आरो मोसौखौहाय। आरो बिदिनो
नैथि सानखालि नैथि सानखालिथ' बर'फोरा फ्राय मानसिफ्रानो जेनेबा न'खर न'खर हर बाथौ दुङो बाथौ दुंनानै बिदिनो खाला होयो खाला होननानै बुट ना बेफोरखौ जोङो खुलुमु खुलुमनानै बे गेदेरखौहाय जोङो मान बावो मान बावनानै जेनेबा खुलुमनायो आरो उन्दैफोरा गेदेरावहाय आरो नायबो जायो जेरै जोङो ज' ज' जेनेबा बोराय बुरि गथ' गथ'फोराबोजों लोगो जानाय बिदिनो मोस साहैनाय जायो आरो बिदिनो
बे जायो बे मोसानाय फैसाजों माने जेब्ला बैसागुआ सात दिनसो जागोन अब्लानिया माने बेनि उनाव हाय जों खाना जायो आरो लोगोफोरजों बे खालिनो जेनेबा माने मोसानायाव माने दना गोजा बेफोर आरो हौवासाफोराबो गामसा गोथां गेन्जि गुफुर आरनाइ गोद आरनाइ लानानै बेखौ जों ज जनायखौ नु मोनो आरो बिदि खाम सिफुं।
इफोरखौ हाय लाला दानि दिनावथ गोदो जैरै माने खाम जथा सेेरजा बुं
औ।
मा होनो बक लानानैसो मोसायो मानसिफ्रा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो। हेल
बैसाग होनब्लाथ जोंनि बरनि
औ
हेल हेल खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों ना?
हेलो
औ खोनादो ना।
हेल
औ
हेल
हेल हेल खोनादो ना नोंथाङा? हेल हेलौ औ हेलौ
हेलौ
औ
हेल
खोनादोना? हेल
हेल हेल हेल